औ नोंथां खोनादोंना
औ खानादो
औ नोंथांनाव ओ फन हरनायनि खार'ना जाहैबाय आं नोंथांनाव माखासे ओ बर' हारिया ओ माखासे गामि ओनसोलाव संसार जालांनायनि फारसे नोंथांनायाव आं सोंनो लुुबै नोंथाङा बेखौ फोरमायनो हागोन नामा एसे
औ फोरमायनो हागोन हागोन
औ नोंथाङा बिदिब्ला एसे आंनो फोरमायना होदो
औ ओ ओरैनो गोदो गोदायनिफ्राय रायजो जाबोनाय होननानै बुङोब्ला बर' माहारिया ओ गावजों गाव ओरैबायदि अनलाय लायोमोन आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बर' हारिया मोनसे समाज नेमखान्थि आरो गावहानो गाव गुबै दोहोरोम बाथौ दोहोरोम दङ
औ नोंथां
होमबा बाथौ आरो
औ नोंथां
ओ आरो समाजनि बेलायाव गावजों गाव सावरि ओ सोरनावबा लोमजा साजा होन एबा सोरनावबा खर्म माबा माबि बिदिनो। ओ मा होनो मा होनो बिदिखौ खर्म जानाय माने निदान खैफोद जानाय बिदियाव माने गावजों गाव ज' ज' हेफाजाब होलाय लायो आरो बर' हारिया। ओ ओमफायो गोदोनि सोमोन्दै रायलायनोसैना। बर' हारिया माब्रै सम समाज खुंबोदोंमोन‌
एसे रायज्लायदो नोंथां औ एसे फोरमायदो।
औ औ औ गोदो गोदायथ' जेन'बा राजा दंमोन बर' हारियाबो मोनसे गेरेमसा हारिमोन। आरो बै समथारावथ' बर' हारिया देवदाय होननाय मोनसे हांखो दंमोन। बे हांखो दाथ' खोनादोंमोन दंमोननो बे गोमालांबाय दा ओ बै समनिफ्राय सेरखाय बेरखाय जालांबाय बिनि उनिफ्राय खेरखाय बेरखाय जालांनानै दा एसे मोजाङाव फैफिनबाय आरो
औ नोंथां
ओ ओमफायो। रायजो जानायाथ' बर'आ माबायदि राय जायो होनना बुङोब्ला ओम मोन दैयै अरै थानाय जायगा। ओमफ्रायो गुवार जायगा
समान जायफोराव संसार जानो मोजां मोनो आरो बर'फ्रा। ओमफ्रायो बा जे जायगायाव ओ दंफां लाइफां दं। ओमफ्रायो हाग्रा खाथि जायो। आरो बर'फ्रा मा हादान सिफायनो मोजां मोनग्रा जाथि आरो
औ नोंथां।
ओमफ्रायायो नोंबो बुंनो हागोन।
औ नोंथां।
बांद्राय मिथिजोबा नालाय बिजाबफ्राव नायनानैसो मिथियो। माबायदि रायजो जायोमोन नोंबो बुंदो दे एसे। ओ बिदिनो रायजाबैमोन।
बिदिब्ला आंनि ओ गोसो सिङाव नुनानै मोननाय। बेखौ नोंथांनिसिम फोरमायहरसै नङा होमबा नोंथां। औ दे जोंहा गामि ओनसोलाव रायजो जानाय हिसाबै जोंहा ओ गोदो गो दाय बांसिनानो हाग्रा जोबमोन हाग्रा बंग्रा जों बेखौनो हाग्रा बंग्रा एवस्रांनानै जोङो गावनि जिउखौ फोथांनो थाखाय जोङो ओ बायदिसिना दंफां लाइफां औवा फोरजों जों न' बानायना बेफोरखौनो खालाम नानै न' बानायना थोमोन आरो बेबायदिनो जों ज' ज' थालायनानै गावजों गाव हेफाजाब होलायनाय बेबाय दिनो ज' ज' थालायनानै दरसे गामि सोमजियो आरो बे गामियावनो जोङो ओ गावबा गावनि बारियाव नुसुंसिनि हायाव आरोखि जों बेफोरावबो आबाद मावनानै जायो जेरै जोङो एसे ओ हाग्राजों बुंफबनाय जे साखाथियाव थानाय हायाव जोङो बेखौ हाग्राखौ एवनानै बेखौ रानोब्ला सावनानै बेहायनो हाल एवनानै जोङो बेहाय ओ मैगं फोनानै जोङो संसार जाबोयो जेरै जोंहा मैगंनि बेलायाव दङ' आलु ओ लाव, खुमब्रा, फान्थाव औ गरसि, थाइबें जोगोनार बेबायदिनो गुबुन गुबुन मैगंफोरखौ जोङो फोनानै जायो आरो आबाद मावनानै दा जों गामि ओनसोल होनोबा जों गावजों गाव मदद होलायनाय नंङा होमबा नोंथां? औ रायजो जानायाव जोङो गावजों गाव मदद होलाय नांगौ जोंहा ओ गामि ओनसोलाव हाबा हुखा ओ बिदिनो न'खराव माखासे जानाय लोंनाय जायोब्ला जों बेहाय थांनानै ज' ज' मदद खालाम हैलाय लायो। बिनि गेजेरजों जोङो ओ ज' ज' मिलायनानै थायो आरो गाव जों गाव हेफाजाब होलायना। ओ जों जोंहा गोबां गोबां गामि थायो। ओ गुबुन गुबुन गामिबो दं। बेनि अनगायै ओ रायजो जानाय हिसाबै जों गामियावल' जाया। जोङो ओ नोगोरफोरावबो जों थाहैनानै ओ संसार जाबोयो।
औ
जोंआ संसार जानायनि बेलायाव जोंहा ओ गथ' गथाय फिसा फिसौफोरखौ जोंहा ओ फिलांनो थाखाय जोंहा ओ फैसा थाखा नांगौ जायो नालाय।
औ रां रुफा नांगौ।
खौ मोननो थाखाय जोङो ओ खस्थ' खालामनांगौ जायो। जेरै
जोङो बेफोरबायदिनो आबाद मावनानै जोङो बेफोरखौनो हाथाय बाजाराव फानहैनानै जों जा गसे रां ओ रुफा मोनो बेजोंनो जोङो औ बेजोंनो जोङो न'खरखौनो औ बेबायदिनो जोङो औ न'खर नायनांगौ जायो। बेबायदिनो जोंहा गोबां नेमखान्थिबो थायो रायजोनि गेजेराव। जोंहा जेरै हाबा हुखा खालामनाय ओ मानसि थैनानै थाङोब्ला जोंहा माखासे नेमबो दं। जेरै जों मानसि थैनानै थाङोब्ला जों बिनि फारसे जों ओ सोरगोआव आलो‌ गोजोन जों जायगा मोनहैथोंनि थाखाय जों बिनि फारसे ओ मान बावनाय बिनि जोङो ओ बेखौनो जों फुजियो आरो औ आरो जोंहा समाजाव गोबां नेमखान्थिनि गेजेरजों जोङो ओ फुजा फुजिबो होनाय जायो। जोंहा धोरोमनि बेला जों खारो आरो फुजाफ्रा। जेरै जों फुजा ओ बर' बर'फोरनि फुजा होनोब्ला जोंहा ओ दाउ बोरमा फारौ बेफोरबायदिखौ हाथारनाय जायो आरो। आरो जोंहा ब्रह्म होनोब्ला जोंहा सिलायाव आवाथि थि मन्दप बानायनानै जोंहा बेहाय फुजा होनाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो ओ बर' गामि होनोब्ला जों बेफोरखौनो नुनो मोनो जोंहा बर' हिसाबै जोंहा गाननाय जोमनाय बो दङ आरो बिनि सायाव जोंहा ओ मोसानाय रंजानाय ओ आव फाव बेफोरबायदि दं हारिमु
औ जोंहा मोसानाय होनोब्ला जोंहा बागुरुम्बा दङ ओ बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां मोसानाय दं जेरै ओ खृष थि मोसानाय ओ दाउस्रि देलाय जारा फाग्ला औ
साहा गोलाव मोसानाय ओ बानलावनाय
बेबायदिनो गोबां बर'नि गेजेराव मोसानाय दं आरो दा जोंहा गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जोंहा बर'फोरनि गेजे राव जोंहा आइजोफोरनि थाखाय दङ जोंहा दख'ना बिदन दङ आरो आर'नाइ आरो हौवासाफोरनि थाखाय दङ जोंहा ओ गामसा दङ जोंहा न'आवनो बेखौनो दानानै गानो जेरै दख'नाखौबो दायो जोङो आरो गामसाखौबो दायो बेफोरबायदिनो आरो दा नोंथाङाबो बिनि सायाव माबाफोर बुंबावनो गो सो जादों नामा?
अ गोसोआ आङो
औ नोंथां
आंनावथ' अब्लाबो आं बुंनाया बेनो जों जेराव दासिमाव जि आइटिक मोननो हानाय। माखाल बिलायाव जानाय लोंनायनि बेलायाव बेफोरो जि आइ टेक मोननो हानाय खौ नोंथाङा गोसोआव दं नामा? जानाय लोंनायनि बेलायाव बर'नि जानाय लोंनाय
औ नोंथां आ एसे गोसोआव दङ नोंथां
औ दे खिथा दे
जानाय लोंनाय होनोबाथ' जोंहा बर' बर' हारियाव जोंहा जानाय लोंनाया अ अनला थाबाय अनला दाउ अनला मेवाइ ओमफ्राय सबाय साम' ओमफ्राय मा होनोमोनलाय अ बिदिनो ओ गोखा गोखैबो जायो जोङो बेनिफ्राय उम औ नोंथां बेबायदिनो जों गोबां दं आरो औ नंगौ बेनिफ्राय जोंहा ओ बे गंगार दुन्दिया बेफोरखो जोंनो जेथि मोननाय आरो जोंहा बै मोनसे दंना मा बुङो बेखौ ओ हाग्रायाव जे मोनो खांसिं सा। खौ होनो
अ माबा मानसि आलदाबोनो बेखौ खेरादाबसिनि
अ नोंथां मानसि गालदाब
होमबा जोंनि समखोन्दोआ
ओ जोंहा आरो माखासे जि आइ टेक मोननाय दंबावो। जेरै जौ ओमफ्राय बेफोरनो जि आइ टेक मोननाय आरो दा नोंथां जोंनाथ' ओ रायलायनाय समाबो जोब्बाय। दा नोंथांखौ उनाव लोगो मोनफिनसै ना
औ औ दे औ
दे बिदिब्ला नोंथां एसे दोनथ'नोसै औ नोंथां।